हेलौ नोंथां?
औ औ खो-खोनादों नोंथां खोनादों। औ औ खोनादों।
औ औ। बिदिब्ला नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां। जेबो प्रब्लेम गैया।
औ। आ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि। अनला ओंख्रि बा सबाय ओंख्रि। बेफोरखौ माबोरै संनानै जायो। आरो मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ' आ दा जोंनियावथ' आ हागोन हानाया नोंथां। माने आं संखांखाबाय बेफोर-बेफोरबायदि ओंख्रिखौ। ओ दा नोदां हागोन आरो फोरमायनो दा। आं जाखिनि हायो फोरमायनोसै जुदि ओ जुदि ओं ओंख्रि संनायाव जुदि आं मायाफोर जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांबा नोंथाङा एसे जा दा जोंङो गिबियावनो।
औ नो
अनला ओंख्रि स संनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ अन गुन्दै नांगोन जोंनो अन गुदिखौ जों मानि‌ मोनगोन माइरं बेखौ जोंङो सोमग्रोनांगोन आरो। गिबियावनो माइरंखौ ओ सोमनानै जोंङो आरो खायसेया। दं। मिसिन फैखाबाय आरो खायसे जाबार दिंखि दा जोंङो ओ बांसिनानो। जों बर सुबुंफोरा माने देयो आरो माने बांद्राय जाया नालाय अनला ओंख्रिखौ गाव जानो आन्था एबा ओ बोथिसे जानो थाखायल'सो संनाय जायो नालाय ओंखायनो ओ थबसि थबसिफोराव देनानै फार्स्टावनो जोंङो गुन्दै खालामग्रोगोन बे ओ माइरं एबा अन गुन्दै अन गुन्दैखौ बेखौ जोंङो ओ गुन्दै खालामखांनानै जोंङो ओ साराय लानानै। ओ सोरबा गेसाव संगोन आरो सोरबा अराव। दा बेखौ जोंङो ओ दै। दै होग्रोनानै दैखौ गुदुं खालामगोन आरो। ओ दैखौ गुदुं खालामनानै।
औ।
जाखिनि अन गुन्दै देदो बेखौ। जोंङो बेयाव होयो आरो गोदौ होयो आरो खायसेया ओ गिबियावनो जा अनलाजों दाउ बेदर बे दाउइ बेनो एवरामना लबोयो नाथाय आंङो अनलाखौ माबोरै ओ जे गोदौहोनानै मारोरै गावनि जे अनलानि महरखौ मारै लाहोयो माने बेखौ माने फोरमायग्रोनो सानदों आरो आं माने ओ बिदिनो बिब्दिनो ओ गोदौ होखांनानै होनानै जोंनि जे ओ आलु एबा जाब्रां ओ रं बिदिनो फालौफोरखौ माने उनाव ओ थबसेयाव देना लानानै फार्स्टआवनो गोदो गोदौबाय थाबाय ओ अनलाया आरो गोदौबाय थानायाव जोंङो ओ बेदरखौ जे दाउ बेदरखौ दाउ बेदरखौ जोंङो ओ एव मा लागोन गिबियावनो एवफ्रामनानै लानानै जोंङो मोजाङै सुनानै ओ बेयाव होना होगोन आरो गोद गोदौबाय थानायाव बिदिनो ओ गोदौ होनानै ओ गोबावजों गोदौगोन मानोना बेदराव जुदि नोंङो दै खम होयोब्ला आरो अनलाया जुदि ओ माने एसे गोबां जायाबा बाहायल'बा बिनि थावनिया फैया जों ना ओंखायनो एसे ओ अनलाखौबो बुरजा होनांगोन उन गुन्दैखौ आरो दैखौबो एसे बुरजा बारा बुजा नाङा आरो बेयाव जोंङो बेदरखौ होनानै ओ मोजाङै गोदौ होनानै जोंङो लास्टाआव ओ नि बा नायनाय जे जों बेखौ बुङो रं जे जों बेखौ मिथिंगायारि ओ हाइजेंनिफ्राय मोनो न न हालदैनिफ्राय मोनो। बिनिफ्राय जोंङो देग्लिनानै हायदिखौ हाइजेंखौ ओ सोरबाबा डाइरेक्ट ओ मोनखायो पेकेट बायनानै बा जोङो आं न'नि बानायनायखौ बुं बुंदों बिदिनो देग्लिनानै बे अन गुन्दैआव ओ ओ अनखौ जों बेयाव होनाय जायो ओ होनानै बिदिनो ओ ब्रैजि मिनिटसो ओ उनाव जोंङो बेखौ ओ मोननाय खौ नुनो मोनो आरो आरो मोनसे बाथ्रा बेयाव जोंङो जे अनलाजों बे अनलाजों दाउजों जुदि अनलायाव जुदि जों अमा बेदर होबा जोङो जा जोंनि बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय नङा मानोना जोङो अनलाजों अमा जायोला बर' दोरोङारि ओंखार जानाय नङा आरो गोबां दंबावो जे ओ अनलाजों बयलार बे दर बा जोङो जों बेखौ ओ सालानि बुङो जाय केमिकेल मेडिसिन होनानै बियो जायो ब्रयलारा बे बयलारखौ जोङो दे अनला खारायाव होब्लाबोयो अल्बाबो बेयो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय नङा मानोना बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानोब्ला बियो ओ न'नि एबा जों बेखौ लकेल बुङो बे लकेल जाथारनांगोन होमब्ला होनब्लासो बियो न'नि दाउ आरो अनला होमब्लासो बियो ओ बर'नि दोरों ओंख्रि जागोन आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ बे अनलाजों आरो दाउल' नङा बिब्दिनो ओ नारजिजों अमा आरो ओ ओ ना नाखौ जोङो नाफाम बुङो। नाफामबो दोङो नाफामजों
औ
गोबां रोखोमनि जे नाफामखौ जोङो एवनानैबो जायो एबा बाथोन देनाय देनानैबो जायो। दा आङो नाफाम बानायनायनि प्रसेसखौ एसे बुंनोसै। ओ बांद्राय मिथियाबाबो एसे ओ नाफामखौ जोङो गियाव जोङो नाखौ फोरानगोनना लानांगोन। नाखौ मोजाङै फोरानग्रोना लानानै जोङो ओ देग्लिनांगोन आरो देग्लिनांगोन देग्लिनानै जों गोबां उन्दै खालामनानै बे नाफामखौ जों दोननोथाय औवा हासुं जेराव जों जुवा दानस'नानै जोङो हासो खालामो। सोरबाया बेलेगावबो खालामो दिसुन दा जों नुनायाव मेगनजों नुनायाव माने बर' आइजोफ्रा बै औवा हासंखौ हास स'नानै बेयाव ओ सोरबाबा ओ थास'नि बिलाइ होयो सोरबा ओ दंफांनि बिलाइफोर होनानै सिङाव दोनो आरो बेखौ फार्स्टआवनो ओ बे थावनि बिलाइ सिङाव दोननानै जे जों नाफामा नाफाम गुन्दै देनाया बेखौ जों बेयाव नाराथो नारसो गोरा दोनो आरो होननानै बिब्दिनो ओ लास्ट लास्टनि प्रसेसिंखौ माने आं एसे बावबाय नोंथाङा मिथियोब्ला दा दा दसे थानानै एसे फोरम फोरमनानै होबानो जाबाय माने आं बिदि दोननायनिफ्राय ओ ओ से-से माहा एबा ओ नै माहा बिब्दि दोननानै माबि जायो आरो बे नाफामा। दा बे नाफामनि बानायनायखौ माने ओ जोबथा जोबथा जोबथा बानायनायखौ माने एसे बावबाय दा नोंथाङा जा नाफाम बानायनाय बेखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय आंनो। ओमफाय ओ गुबुन गुबुन जानायबो दंबावो जोंहा जेरै सबायजों दाउ दा नोंथाङा सबायजों दाउखौ माब्रै बानायो एसे खोन्थानानै होबबानो जाबाय। मानोना सबायाइजों दाउखौ जोङो बारा मोनजानो थाङा आरो ओ दा दानि जुगनि बिब्दि ओंख्रिखौ संनो रोंया। मानोना बिसोरो ओ मबाइलाव नायनानैसो दानिया ओरै इउटुब दोङो इन्सटाग्राम दोङो इन्सटाग्राम बेफोराव नायनानैसो खायसे आइजोआ ओंख्रिखौ संनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बर' आइजोफोरखौ बेनिखायनो ओ नोंथाङा ओ सबायजों दाउखो सबबायजों दाउ ओंख्रिखौ माबोरै बानायो बेखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय आंनो।
औ औ नोंथां। ओ सबायजों दाउ बुङोब्लाथ' जोंना दोरोङारि ओंख्रियाव बयजोंबो अनसायजा थाव बेबो मोनसे ओंख्रि जोङो सबायखौ बानायनायनि सिगांनो जों खायसेखौ जोङो न'फोरावनो बारिफोराव गायनानै लानायखौबो नुदों दों आरो नङाब्ला खायसेखौ जोङो बाजारनिखौबो लाबोनायखौ नुदों आरो गिबियावनो बेखौ जोङो लाबोनानै बे गथा गथा जायो नालाय बेखौ जोङो हेख्रेबग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव हेख्रेमखांनानै बेखौ जोङो एसे सम जेरै जोङो अनला सङोब्ला माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो बिब्दिनो जोङो बे खौबो दसे सम सोमनाय जायो आरो जाहाथे बे सबाया गुरै जानाय बायदि आरो सानि बिगुर गोसोमा एसे गुनाय बायदि। बेनि उनाव जोङो बेखौ दाउ बेदरफोरजों संनो गोनांब्ला जोङो बेखौथ' जोङो गावबाागाव थावनाय बायदि सङो नालाय गावबा गाव
औ।
बिब्दिनो जों नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै दाउजों संनो गोनांबोला जोङो गिबियावनो दाउखौ न'आव थानायखौ नङाब्ला जोङो बायनानैबाबो लाबोनानै बेखौ गिबियावनो एवफ्रानग्रोनाय जायो आरो थावजों एसे बेनि उनाव बेखौ जोङो दाबो फोराव बोखांनानै दोननानै जा जोङो सोमनानै दोन्नाय सबाय बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ से सम खायसेखौ जोङो गिबि सबायाइखौ संनायाव जोङो एसे थाव होनानै एवफ्रामग्रोनायखौबो नुदों। नङाब्ला जोङो डाइरेक्टयैनो जोङो बेवहाय सारायाव होनानै जोङो खारै माइमान होनानै एसे रहायग्रोनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ जों एसे रहाय खांनानै जेब्ला दै होयो अब्ला दैया मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो बायदि मस्ला जेरै सामब्राम हाइजें बानलु बायदिफोरखौबो होजायो आरो। बिब्दिनो जोङो बेखौ मोजाङै गोदौहोनानै जेब्ला सबाया गुरै जायो अब्ला बेवहाय जोङो सागं बायदिफोर साखांनायनि उनाव जा एवनानै लानाय बेदर बेखौ जोङो होनाय जायो आरो आरो जोङो बेवहाय जेब्ला बे मैगङा मोजाङै मोनगोन अब्ला बेवहाय खारै बायदिफोर नांदोंना नाङा बेखौ नायखांनायनि उनाव जोङो ओंख्रिया मोदोमनायनि थाखायबो गंगार दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो। जोङो बिदिनो सबायाइ ओंख्रिखौ जोङो साम'जोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां, बिब्दिनो जोङो साम'जों जानायखौ एसे फोरमायनोसै नोंथांनो,
औ औ फोरमायजागोन,
अ औ जोङो साम'जों जानो गोनांब्ला गिबियावनो साम'खौ जोङो सानसे बा साननै सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे साम'आव थानाय मैलाफोरा ओंखारनाय बायदि,
औ औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोमखांनानै मोजाङै हुयै हुयै खायसेखौ जोङो मनायावबो सोनानै हुनायखौ नुदों बा खायसे बेखौ जोङो गारि बायदिफोर लानानैबो होननायखौ नुदों आरो बिब्दिनो हुयै हुयै जोङो जेब्ला बियो साफा गोजों जायो, अब्ला जोङो बेनि जा थाखोन बेखौ गारो आरो उन जा एसे एसे दाननानै लानाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो बेखौ दानखांनानै, ओ ए सुखां आरोबाव सुबावनानै जोङो बेखौ, ओ दसे सम आरोबाव दै गुदुङाव रुनाय जायो आरो बिब्दिनो रुखांनानै जोङो बेखौ दसे सम आरोबाव थावजों एवफ्रा नानै लाग्रोनाय जायो आरो जेब्लासिम साम'आव थानाय दैफोरा रान रानजासिम आरो बेनिफ्राय जोङो सबायजों जानो गोनांब्ला जेरै जोङो दाउजों संनाय समाय आव जेरै सङोमोन बिब्दिनो जोङो सबायखौ गिबियाव सोमखांनानै बेखौ जोङो जेब्ला सारायाव होगोन अब्ला खारै होनानै दसे सम रहायना बेवहाय दै होनानै, बेखौ गुरै जाजासिम गोदौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला गोदौब्ला जोङो बेवहाय एवनानै लाखानाय साम'खौ होनाय जायो आरो बिब्दिनो जोङो ओ बेवहायबो जोङो ओंख्रिया मोदोमनायनि, थाखाय गंगार दुन्दिया बा जोङो। खासिथारि बायदिफोरखौ बाहायजायो आरो बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दि नारजि नार्जि बनायनाय होननानै, नारजिखौ जोङो बनायनो गोनांब्ला गिबियावनो नानि गोनांथि जायो जोङो ना, खौ बांसिन ना फिसानिफ्राय औ
औ नोंथाङा मायबा बुंदोंमोन? औ जोङो नाफामखौ बांसिन ना फिसानिफ्राय बनायनायखौ नुयो आरो जोङो बाजारनिफ्राय मोननायखौबो लाबोजायो नङाब्ला जोङो, फुख्रिफोराव नङाब्ला दैमाफोराव थांनानै जोङो, आइजोफोरखौ लाबोनायखौबो नुदों आरो बिब्दिनो लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै खिफोर गारनानै लाग्रोनाय जायो। आरो लाखांनानै